हेल'। औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामदों दालाय?
आङो दा ओरैनो दङ नोंथां। नोंथाङा
औ आंबो ओरैनो दं।
औ। खबरा मोजां?
औ खबरा मोजां। नोंथांनाबो खबरा मोजां ना?
मोजाङानो मोजाङानो।
नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
औ औ आं दायो फ्रि दङ।
अ माने मोनसे टपिक लानानैसो आं नोंजों फैदोंमोन माने
औ औ औ औ जागोन जागोन जागोन बुंदो।
अ ओमबा जों एसे खालसारनि सायाव माने रायलायनि आरोना।
औ औ। हागोन हागोन।
ओ कालसार होनोब्ला माने गोबां कालसार दं जेरै जोंनि कालसार। गुबुन हारिनि। कालचार। नङा ओमबा माने माबायदि ओ मानसिफ्रा गावनि कालसारखौ ओ सेलेब्रेट खालामो? बोरै खुंथियो? नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नों हागोन ना?
औ औ औ दा ओ। कालसार होनोबाथ' जोंनि गेजेराव दङ जोंनि गावनिनो असे बा गावनिनो बर' हारिनि कालसार नङा होमबा?
औ।
दा जों बोसोरफ्रोमबो कालसारजोंनो लोबजा लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो फेस्टिभेल बा सेलिब्रेसन बैसागु बा बेफोरनि बेैफोरबायदिनो खेराइ मोसानाय बेफोरबायदि गोबां फेस्टिभेलफोरखौ जों गावनि कालसार एबा धोरोमजों लोब्बा लाखिनानैनो बेफोरबायदि सेलिब्रेसनखौ खालामबाय थायो आरो नङा होमबा? दा बुंनो थाङोब्ला जों गाव गावनि आंगो कालसार बा बर' हारि बर' माहारिनि ओ जा जिहेथु नुथाय। कालसार बेफोरबायदि बेनि सायाव एसे बुंनोसै जे जोंनि बर' हारिया ओ माबायदि गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि दासिमहालागै सौफैखो बेफोरनि सायाव एसे सावरायसै नङा होमबा? दा ओ जोंनि बर' हारिनि बा आइजोफोरा बा जोंनि ओ सुबुंफोरा गावनि कालसारनि सायाव ओ गावनि कालसारखौ लानानै जोबोर गोग्गायो नङा होमबा जों गावनि असे दामजु ओ खाम सिफुं सेरजा बा ओ खाम सिफुं सेरजा गंगोना आरो बेफोरबायदिनो ओ गावनि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय आर'नाइ दख'ना गामसा गेन्जि बा गस्ला गुफुर बा आर'नाइ बेफोरबायदि गावनि असे ओ गावनि असे माने गान फबजों फबजों ओ सि जोम दों आरो नङा होमबा? दा जों गासिबो फेस्टिभेलावनो औ। आर'ज गाबनाय बा बेफोरबायदिनो खेराइ मोसानाय बेफोरबायदियाव जों नुथायाव जों आइजोफोरखौ बा हिनजावसा बा सिख्लाफोरखौ जोङो दख'ना ओ गोमो आरो आर'नाइ बा बेफोरबायदिनो समायना नुथायजों गाननानै बा आरो हौवासाफोरा गामसा बा गेन्जि बा